अ खोनादो मा खालामदों?
दङ ओरैनो नोंलाय मा खालामदो
ओरैनो जनानै
ए ओंखाम जाखांबाय?
ओंखाम जाखांबाय नोंसा जाखांबाय ना मा जाखाङाखै
जाखांबाय जोंहाबो
ए मा ओंख्रि?
जोंहा माबा मानिखौ दालि दालिदो दावदै
नोंनिया नेेरगलै एसे मानसिया दावथ्रोद।
मा दो?
नेट गैया एसे नांथादो दाव
अ र र र सेक खोनाबाय?
अ एसे खोनादो दे।
र र माथि थांबा नांगोनथाय खोनादों खोनायाखै हेलौ। हेलौ।
अ खोनायाखै।
अ एबार खोनाबाय दालि। ओमफाय दावउदै रुनाय।
अवाव। बेस्टि।
नोंसालाय?
जोंहा थास आथिंजों ना गोरान ओमफाय माबा। मा होनो यखो ओ आलु भाजा।
गोथाव गोथाव।
अ ओइ माबायावनो मा होनो। बारियावनो खादो।
ए। ओमफ्राय बे मा होनोयखो माबासो रायज्लायनो सानदोंमोन आङो दिनै। नोंदो बै बैसागुनि। बागै नोंसोरनि माने मिथिनो लुुबैदोंमोन आरो आङो नोंसोरनि गामियाव बैसागुखौ माबायदि खुङो।
अ जोंनियाव ना बैस बैसागोआथ दा थांबावबाय उम बैसागोखोथ र एसे साननि आं।
अ सान सान अ अ। मोखौ थुखैनायनिफ्राय लानानै माने मा माबायदि।
अ माने बैसागोखौ आगोलनि दिनाव मास मोनसे खुङोमोन। आरोम ओमफ्राय दा सातदिनल खुंग्रा जाबाय ओ। फासखालि आं दिनफोरखौ बारा मिथिया।
आं आंबो मिथिया ओंखायनोथ।
उम जायखिजाया मोसौ थुखैबाय। मोसौ थुखैनाय जायो बावबायलाव माबा माबा संक्रान्ति होनोमोन नामा नोङा नाना संक्रान्ति नङाना।
सुफिनाया।
अ आं बावबाय दिनफोरखौ मा मा होनोबा।
उम आंबावबाय।
फोरावबो थुखैनायबो जाला ओमफाय। गामिफोरावबो इदि बांद्राय थानाय जालाना ओंखायनो माने ओंखायनो बारा मिथिला मोसौ मोसौ थु। फैखांबाय ओमफाय। फैखांनानै इदिनो नेक्स्ट। खालि गोखा गोखै जाबाय। माने एकस सातथा ना मै गं मा जाबाथाय माने बेमार आजारफोरा माने हामो होनानै अ एक्स थामोन ना अ एकस आठथा इदिनो मैं था थाइगं नाय थिंनानै माने आराम बेदरफोरजों अमा बेदरफोरजों संनानै जायो आरो इखो जाबाथाय माने इदिनो मायबाफोर बेमारफोर मायबा बिजानु मायबा इदिनो जानानै दंबा माने माबा इजो दानगार जायो होनना फोथायो आरो ओंखायनो
औ बे गोखा गोखै जानायानो ना एकस आतथाया?
गोखा गोखै जानाया
औ
नेक्स्ट खालिनिफ्राय ज ज नो मोसानो थाङो आगोल माने इदिनो दाम ग्रा धल सिफुं जथा इदि लाना मोसा योमोन। दाना ओइ थरखा फोरजो थरखा लाबाय औवानि बानायो जे अय इदि। थरखा लाबाय लानानै बक्सफोरजोंसो मोजायो दाना जोंनि खिथ
जोंनिथिंबो बिदिनो बक्सफोर लायो।
सिख्ला सेंग्राफोर बारा गैबावासो जोंनाव
जोंनिथिबो मोसायो खिन्थु बक्स माबा लायो जोंनिया खाम-खाम जथा इदि सेरजा मा होनो बेखौ जाबस्रिं साबस्रिं लानाबो मोसा थायो आरो।
अ ओमफ्राय नोंसोरनिखि बिदिनो माबायदि एखेयानो खोमाना
एखेआनो एखेआलाय एखेआनो
फोराव माबायदि नोंसोरनिखि
जोंनिथिं मागोआवथ आं बारा मिथिलाय लाङा खिन्थु आं जे जोंनि मिथियैखौ बुंसै आरो मागो खालि बे मागोनि सानसे सिगां नामा इदि माबायोलै खाना जासोयोदि बे दिनखौ मा होनोमोनथाय खाना जासोयोजि ओंखाम बेदर बेदर जासेयोजे मानसिफोरा एखदम हराव मा होनोमोन इदिनखौ आंबावबाय ओमफ्राय फिथा सावनाय दिनखौबो मा होनो आं आं मिथिया दै फिथा फिथाल जायोना मिथियो आं ओमफ्राय बे फिथाइाबो लावदुम फिथा था एथाब फिथा ओमफ्राय थाउनि फिथाखौल मिथियो ओमफ्राय बौ लारु आरो नारेंखर नालेंखर आरो सुजि लारु बेफोरखौनो मिथिगोन ओमफ्राय जेबो फिसा मिथिलां
माने मानसिफोरा आजिखालि संनो बाग्रा जाबायलै। फिथाफोरखौ ओंखायनो माने बांद्राय ओइ गोदोनि ट्रेडिसनेल फिथाफोरखौ बांद्राय संलानो हु गुमाफोराबो इमान खम जालांबाय। हगुमा हुगुमा होनोना जोंखिबो थिख्लि फिथाया
औ अ होनो जोंथिबो बेखौनो होनो औ ओ बेखौनो होनो जोंनिथिंबो लाव सोरबा सोरबा लावदुमबो होनो लावदुम फिथाबो आरो माबा लावदुम मा होनो एखो लावदुम फिथाखौ सिनिथिबा सिनिथिबा मागोआव सावानो मा होनो एखौ माइबा होननाय फोथायनाय दोङो नोलै लावदुम फिथाखौ अ अ अ इदि होननानै सोर अबेबा बि गवाल मायबा साइथिं माबायानो बिथिंनो गल्फारा बिथि मायबा मायबि साइद थिदों आरो बिदिसोर सावानो मागो टायेमाव खोनादों आरो आङो जोंनि जि सावोलै अ जोंनि माने जोंनि सावो आरो
उ माने बिदि फोथायनायफोरखो बारा माबा खालामला जोंनिखिजाय माने आगोलाव इमान माबा माबि फोथायनाय दंमोन थेवबो माने दा इफोरखौ फलखौनो खालामला
उम ओंखायनोथ आगोल बिराद फोथायोमोन आरो
ओमफ्राय ओ नोंसोरनि खि माने बोथोरफोरा माबायदि दा
जो जोंनिथिं नै माबा अखासो थायफ्रि हांदों
जोंनिखिबो अखा थायफ्रि हांदो एसे एसे नोंङानि खो माबा बार इदि बार माबा नायखोनादो नामा
खोनायाखै जेबो स्रां स्रां स्रां स्रां
माने आं बिदि बार नांनाय जायगायाव दङोललै बोरैबा साउन्ड जायो ना
उम उम उम उम खोनाखै मोजां खोनादो
अ ओमफ्राय नोंसोरनोखि मा मा मैगंफोर मोनसे सोयो
औ ननि ओरैनो अरगिनीक मैगङा
औ
गायनाय ना ओरैनो माने फ्रि माबायाव माबायाव मोननाय मिथिंगायाव मोननाय औ मोनलाबायनाय अ औ मोन नआव बानायफोरा जोंनिथिं थासफोरखौ मोनो ओमफ्राय बे ओ मा होनोखौ मानदियाना मा होनो नोंसोरनिथि माहोनो
अ मान्दियानो होनो औ खोलोम होन ना जायखिजाया बिदिनो खोलोमबो होनो म मोनसे ओमफ्राय मान्दियाबो होनो आं मिथि
अ अ मोननैखौबो होनो जोंनिया मानदिया माबा मानो नों सिनाया नामा मैगंखौ
मिथिगो जानाय बे सिनाय हायो खिन्थु अबे मोनसेया अ बियो मोनस
नङा नङा मोन नङा मोननैबो सेमानो मानदिया आरो खोलोम सेमानो सोरबा सोरबा बुङो मा बुस्थुवआ मोनसेयानो नामा मोननै मोननै नंङा मोन थाम सोनथि सोरनिथिंबा बुङो खोलोम जोंथि खोलोम बुङो। सोरनिआवबा बुङो मान्दिया ओमफ्राय सोरनिावबो बुङो कलम।
खलम
अम खलमबो बुङो बुथिबा-बुथिबा बांसिनखौनो एदि होननाय खोनादो अ अ दैयाव थाग्राया बे फुमफा गुवार न मासे गोलाव-गोलावसो जायो ओमफ्राय माने बांद्राय हासार मोनबा बांद्राय मोजां जाबाथाय गि दिर गुवार-गुवार जायो आरो। खिन्थु बिलायआ ओरैनो नरमेलि अ नरमेलि फिसा-फिसा एसे फिसा माने माबाया गुसेब जायो ओमफ्राय गोलाव जा बे बुस्थुआ ओमफाय थाराया एसे माबा जायो फमफला टायपनि सिङाव माने इखो जाबाथाय मोजां।
इदि मान्दि स्टाइलनि नै इखौ मा होनोमोनबा
अ बे जाग्रा नंङाना इयो
जाग्रायानो एसे गोखा-गोखा रे
अं गोखाखो मा हेलायसिखो होनदो नामा।
अहेलांसि खोमा ओं
अ हेलायसिसो आं आं सिनायहाया इखो बारा माने कोन अ अ आं मा अ आं मानदेखो सिनाय हायो खिन्थु माने हेलांसिखौ बारा सिनाय हाया आंङो कनफिउस जायो आरो माने बै हाग्रा मैगं दोंसोयो ना हाग्रादो सेम-सेम नुयो आंङो ओंखायनो फाथथा मोना अ इबो मा माबाया गोखा जायो ना।
मा होनदो
गोखा जायो ना इबो
अ ओइ मोनसेया गोखा जायो ओं एसे खाथो-खाथो जायो बांद्रायबो नंङा।
औ औ बेनिफ्राय आरो जों मिथि ओ मा होनदों
मा होनदोमोन नोंङो
ओमफ्राय आरो जोंनिथिं मा मा मैगं मोनबावोथाय र अम थास' मोनो थास' आथिं ओ थास' आथिं जेनेबा थास'बिबार थास'निफ्रायबोथ बहुद मोनो। माबाबो मोनो बेदरबो बिराद थांङो जोंनिथिं दैमा फोर नालाय
औ नाफोर मोन नोना मोना
ए ना मोनो जोंनिथिं दै दैज अ दैज्लांङावथ बिराद नामोनो एकदम दो माबाबाथाय दैज बि जाबानो
ओइ दाबायदि दैज्लाङावथ मुदलाना फैयोना नोंसोरनिखि ना फैया
मा ना?
मुदलाना बिदै थायो बिराद आराम थुमफ्रु थुमफ्रु थुमफ्रु थुमफ्रु जायो एसे जोंनिखि बिराद मोनो हाजो जोंना हाजो खाथि ना।
गिदिर जायोना माबाबायसा बे दाब्ला दाब्ला मिथिदो आङो मिथिदो जोंनिथिंखौ मा होनो मिथिगौ गान्दा गाग्लेबसो अ गाग्लेब ग्लेब ओंखाय गान्दा गाग्लेब होनो जों ए आरो आङो मा वबो नुदोंमोन ओ-फेसबुकावबो नुदोंमोन आरो खासे सेंग्राया होबाय थायो माने हाजो साइदलै इसोनिया इयउ यो ना हमनो थांबाय थायो। फ्राय यो होबाय थायो गदिर गदिर मोनो इसोरनिथिं। ओमफ्राय इ इ बिसोरबो बुङो गान्दा गाग्लेब होननानै
जोंनिखि मुदला ना होनो जोंना एसे हार सानथां
अ अ जानोबो हानाय खिन्थु जोंनिथि बि इदि गिदिर गिदिर मोनालोय बारा दानिया आरो आगोल मोनोमोन एखदम फिसा फिसा जायो दानिया माबा। फिसा फिसासो मोनो गिदिर गिदिरखौ मोनला।
थो नोंसोरनिखि अखा हाबाय नामा जोंनिखि अ
हादो हादो दासो।
अ ओइ खोनादो एसे गोसायानो दोनथनसै। नामा एसे खामानि दं। अ दे ओम।